औ ओ नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोना मामोन
औ आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां
औ होनो हागोन नोंथां
औ थारैनो बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे खोनासंलांदो
औ
औ थारैनो जोंबो दैज्लां बोथोरनि दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोङो जेरै गायनाय फुनाय आरो मैगं थाइगं गायनाय आबादनि मावो होन मावो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
औ जेरै जोङो ओ मैगं थाइगंनि आबादबो मावो दैज्लां बोथोराव जेरै गायनाय फुनायनि आबादबो मावो नङा होनबा नोथां
औ नंगौ नंगौ
थारैनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जेरै जों गायनाय फुनायखौ जेरै जोङो बाहायनांगौ दि जेरै जोङो ओ फास्तावनो जोङो माइ माइखौ जोङो साफानो जोङो माइलि होननानै बुंनाय जायो आरोना जों बेखौ साफा जावनानै जोङो दैयाव साननै सोमना दोननाय जायो फाथोनि बस्थादो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
आरो बुंनो थाङोब्ला जों जेरै बे माइखौ सोमना दोननानै जोङो साननै आरो साननैनि उनाव जों बोखांनाय जायो आरो जोङो गाजा बेरनो थाखाय जेरै जोङो ओ खामसालियाव जेरै जोङो बेखौ फेनस्रना दोननाय जायो आरोना दै नावमान होनानै औ जेरै गाजा बेरनो थाखाय दैनावमान होननानै जोङो एसे सासस्रि सासस्रि जोङो बेखौ फेस्रानानै जेरै जोङो थालिर बिलाइ एबा जोङो ओ बे माबाजों ओ थास' बिलाइजों खोबना दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ बेखौ फोनो थाखाय जेरै जोङो लाहार फाहार लानांगौदि जेरै जोङो फोथाराव जेरै जोङो दुब्लि फोथारखौ खारायग्रोनानै लानांगौ जायो आरोना दब्लायसे गाहाम जोङो औ दब्लायसे गाहाम जोङो ओ खोथियाखौ फोनाय जायो नालाय जों दब्लायसे खारायग्रानै लानाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों आगोल मोसौफोरजोंसो हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगावथ' जोङो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोना ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ थारैनो
औ थारैनो आरो जोङो टेग ट्रेक्टर फोरजों दा दा दानि जुगाव जों ट्रेक्टरजोंसो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै टेक्टर जों नो ओ हालेवनाय ट्रेक्टरजोंनो फोथारखौ फोमोननाय जेरै दुब्लि फोथारखौ फोमोननाय बेफोरबायदि फोमोननानै जोङो माइखौ फोनाय जायो आरोना आरो बेहाय जोङो मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखौ बांसिन होयोमोन आरो आगोलनि जुगाव जेरै दानि जुगावथ' जोङो गलाफोरनि थाखाय जों हासारखौसो होनो मोनो आरो ना नोंथां
औ
ओ जाहाथे खोथिया लावनायनि थाखाय जोङो गलानिफ्राय बायनाय हासारखौ बांसिन होयो आरो दानि जुगाव जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो खोथियाखौ फो फोनाय जायो आरोना जेरै बे हासारफोरखौबो होनानै जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो बेखौ जोङो मा मास मोनसे मास मोनसे बा जोङो मास मोनसे ओ बे बे खोथियाखौ जों मास मोनसे ओ थानानै जों फुनाय जायो आरोना जेरै बेनिफ्राय जों जो आबाद मावनाय जायो आरो।
औ औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे खोथियाखौ जेरै गायनो थाखाय लाहार फाहार लानांगौ जे जेरै जोङो दुब्लि फोथारखौ जेरै खारायग्रोनानै लानांगौ आलि दाननानै लानांगौ आरो आलि गोरलै होनांगौ बेनिफ्राय जोङो दुब्लिखौ फोमोननानै माइ गायनाय जायो आरो ना।
औ
आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै हाल जांख्रा होननानै बुङो जेरै जोंनाथ' माइ गाय थांबा हाल जांख्रा थायो नालाय आगोल जोङो सावरि जालायनायखौ सावरि जालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो सावरि जानायखौ नुवा आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
थारैनो आरो आरो जोङो दानि जुगावथ' रांखौल'सो सिनायो जोङो सावराय जालायनायफोरखौ गोबांखौनो जों नुनो थांला आरो। गोदोनि जुगावथ' जोङो बांसिन सावरि जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। हाल जांख्राबा आरो जोङो बेहाय हांसोजों खुमब्रा बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो आरो जोंबो जाबोनो मोनदों। नोंथाङा बाहायोबा दैज्लांनि बागै एसे सावरायनो हागोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां नोंथाङाथ' माइ गायनाय बा खोथिया फोनायनि बागै फोरमायखाना होबाय दा आं दैजां बोथोराव मैगं थाइगं गायनायनि बागै आ नोंथांनिसिम एसे फोरमायनो सानदों नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना? अ नोंथांनो होनबा आङो पटल गायनायनि बागै एसे फोरमायनो सानदों नोंथां।
औ औ नोंथां थारैनो
दा गिबियावनो जा गोदो बा एसे आवगायावसो ओ गायखांनाय फटल बै फथलखौ ओ रोदा बा बिनि गराय गरायखौ हास'नानै ओ प्लास्टिक फिसा फिसायाव बेखौ जावायनाय जायो आरोना नों थां ओ खायफाया गोबोर हासार खानस्रि हासार बिदिनो बायदिसिना हासारफोरखौ ओ बे प्लास्टिकआव सोनानै ओ बेखौ एसे पथलखौ बा पथल बै थाराखौ एसे थन्थ्रायनानै प्लासटिगाव होनाय जायो बेखौ जोबोर जोथोन लानो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला बेयो रज'नांगोन। गोन नालाय नोंथां बेयाव दै बायदिसिना होनानै जोबोर बेखौ ओ जोथोन लानो गोनां जायो आरोखि बेबादिनो ओ थामजि सानसोनि उनाव बेयो रज'योब्ला बा एसे गोलाव जायोब्ला बेखौ ओ जै जायगायावहाय बे ओ फटलखौ
औ औ
लांनानैहाय ओ दा गिबियावनो जाय जि जाय जाय फथलखौ गायगोन बै जायगायावहाय बेखौ ओ मोजा सैसे बा ट्रेक्टर जों खनसे हालेवग्रोना लाना हालेवग्रोना लानाय जायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला जोंना दुब्लि फोथारावहाय जोबोर ओ हाग्रा-बंग्रा जानानै थायो नालाय बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो खनसे थेक्टरजों हेवग्रोना ला ओ एवग्रो
औ जोङो आरो गासैखौबो जोङो मैगं-थाइगं गायनो थाखायब्लाबो जोङो खाराय नानै लानांगौ आरो जोङो बेहाय फथल सां गायनो थाखायब्लाबो जों बिथा खोना लानांगौ एसे एसे नङा होन नोंथां जेरै जोङो बेहाय दै सोनो हायो आरोना। जेरै लङा औ नाला बायदि जों जाव नानै लानांगौ इसे इसे बिथा खोना लानांगौ आरो अ अब्लासो बे बे फिथाइफोरा मोजां जागोन नालाय जेरै बेहाय जोङो गोबां हासारफोरबो होनाय जायो आरोना नोंथां। आरो फसल फसलखौ जों गायनो था खायब्लाबो ओ जेरै जोङो बे माबाखौ फथ' सां होनांगौ आरो ना औवाजोंनो बानायनाय
औ ओ गोदोनि दिनावथ' बांसिन ओ औवा सांजों बानायनाय खौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव ओ औवानि सांखौ खम नुनो मोनसै दिरुंजों बा ओ गुनाजोंसो बांसिन बानायनायखौ जों नुनो मोनसै दानि दिनाव।
औ नंगौ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोबोद खस्थ' आरोना फसल ओ जोङो फथलखौ गायनो थाखाय लाबो नङा होन
औ औ नंगौ नोंथां जोबोर ओ रांनि खरसा जायो औवा जोबोर नांगौ जायो बा दिरुंखौबो जों जो ओ गोबां बायनो ला
औ गोनां जायो औ आरो बुंनो थाङोब्ला जों जोबोद खस्थ' जेरै जों आबाद मावना जायोब्लाबो जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो जानो थाखायब्लाबो जेरै जो जोगोनार होननानै बुङो आरो खाय सेया लाव होननानै बुङो नोंथां औ आरो जोङो बेखौ जोबोद खस्थ' आरोना जेरै जोङो बेहाय लावखौ होनोब्लाबो जेरै जोङो औवा बिजौनि जेरै जेंसि होननानै बुंनाय जायो बेफोरखौ जोङो जोबोद कस्थ दानस'ना ला नानै जोङो सां लुनानै होनांगौ जायो जाहाथे फिथाइया मोजां थायो।
औ औ
औ गोबां खस्थ' जायो आरो जेरै जोङो लेस स्रा लेस्रायावथ' गोबां खस्थ' जायो जेरै जों लेस्राखौ बायनानै लेस्रा फुलिखौथ' जों बायनानैसो लाबनांगौ नङा होनोमबा नोंथां बाजार
औ नोंथां ओ खायफाया ओ गोदो जा सिगाङाव गायखांनाय लेस्रा बेगर बेगर बेखौ फोनानैबो औ बेखौबो दोननानै
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ थारै नोंथां सैथो आरो बुंनो थाङोब्ला जों लेस्राखौबो गोबाङानो जेरै गायनानै जेरै बेफोरबायदिनो ओ न'खरफोराव एसे संसार जाबो जों नुनो मोनदों आरो मैगं थाइगं जोंनो औ जेरै दैज्लांनि जोगोनारफोरखौबो जेरै फानो जेरै गायो जोबोद खसथ' बानलुफोरखौबो बानलु बुङोब्लाथ' जेरै जों बानलु खेबसां होननानै बुंनाय जायो नोंथांमोननिखि मा होनना बुङो नोंथां।
ओ जोंनि जा ओ बानलु खेबजाङानो होनो।
औ नंगौ नोंथां बेनिबोथ' जोङो दा जोबोद बानलु खेबजांनि जेरै जेरै ओ ओ जोङो जेरै बानलु खेबजांनिबो जोङो बागान बानायनो हायो आरोना। जेरै जोङो औ बेफोरनिबो जोबोद रां आरजिनो हायो जोङो बेफोरावबो बुंनो थाङोब्ला गोबां मैगं थाइगंखौ जों गायनो हायो आरोना नों न'फोरावनो जुदि जोङो हा एसे दंब्ला जोङो मैगंखौ न'यावनो गायनानै जानो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे बे जेरै जोङो मैसथा मैसथाखौबो जोङो गायनानै गोबां फानो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
आरो जोङो फाथो फाथोयाथ' फाथो आदाबाथ' जेरै जोङो फाथोखौ दाबायसेयाव गायो नङा होमबा नोंथां? दा थ' एसे रानो हमबाय फाथोफोरा फाथो फाननायनि फोराबो थांबाय जेरै फाथोखौ जोङो बाजारफ्राव फाननो लाङो बेफोरबोथ' ओ थांबायानो दाबोथ' फाथोया बोराय जानो हमबाय नङा होमबा नोंथां बिलाइफोरा गोरा गोरा जानो हमबाय औ बे फाथोनिफ्राय जों मा मा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ बे फाथोनिफ्राय जोङो ओ गोबां ओ जिराद बानायनो हायो जेरै बे फाथोनि खायनो जोङो ओ मोसौनिया खानाय एबा ओ गोरोनाव खानाय मोनसे दिरुंबो थारायनानै ओ दिरुं बानायनो हा यो औ बेजों लोगोसेनो गोदोथ' गोबां सा थि सोलियोमोन नालाय नोंथां बै साथियावहाय खाला बानायनो थाखाय बेखौ थननानै बानायनाय जायोमोन आरो रोखि ओ दानि दिनावथ' ओ बिगियाननि जुग जाबाय नालाय नोंथां ओ बिदिनो कारेन्ट बायदिया मोनखाबाय नालाय दा साथिफोरखौ गोबां नुनो मोनलिया आरोखि दानिया साथिफोरखौ खम नुनो मोनसै आरो बै फाथोनि जा बिलाइ बेखौ फोराननानै नारजि ओंख्रिबो बानायनाय जायो आरोखि जायखौ बर'नि मुंदांखा ओंख्रिबो होननानै
औ नंगौ थारैनो आरो जों नारजि ओंख्रिखौ जेरै जोङो ओ बे गोथां जेरै बे गोथांखौ जेरै जों फाथो गोथांखौ जों फाथो होननानै बुङो आरोना आरो गोरानखौ जों फोरान जेरै जों बिलाइ खानानै फोरानो बेखौ जोङो ओ नारजि होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ औ
आरो जों बे नारजिखौ गोबां सम जोङो थिनानै जाजायो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
खौ जायोब्ला जोङो बेखौ एसे सोमनानै दोननांगौ जायो बा जाहाथे बिनि गोखाया खारो
औ औ
आरो जों बेखौ सिगलि सिगलि सुनांगौ जायो आरोना जों अमा बेदर अमा मेजेमफोरजों गोबाङानो जायो आरोना अमा बिबुफोरजोंबो
औ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला बे बे माबाखौ जेरै जोङो फाथो खौ जानो थाखाय जेरै जोङो ओ नार्जिजों अमाजों जानो थाखायब्लाबो जोङो बेखौ जोङो खारै एसेबाबो होनांगौ जायो आरो ना जाहाथे बियो गे गेब्लेजोबो औ जेरै जाहा बे गोबरा जाया फिस्ला जायो गे गेब्लेजोबो बेनि थाखाय जोङो फाथोखौ बांसिन बर'फोरा जानाय जायो आरोना आरो जोंनि ओनसोलाव ओनसोलावल' नङा गुबुन गुबुन ओनसोलावबो बांसिन फाथोखौ जायो आरो ना अमाजों अमाजों नार्जि होनबाथाय गोबाङानो जायो आरो
औ
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानो हमसै औ थारैनो नोंथां नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांजोंबो सावरायनाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ आसा खालामो नोंथांजों फिन खनसे सावरायफिननो मोनगोन होननानै औ गोजोन्थों नोंथां